हेलौ अ नोंथां नोंथाङा मा खालामगासिनों दायो
औ आं दा जिरनानै दं आरो
औ बिदिब्ला नोंथांजों बे समाव आं मोनसे आयदा आसामनि मिथिंगायारि महर बे आयदानि सोमोन्दै सावरायनो सानदों हागोन नना सावरायनो नोंथां
औ सावरायनो हागोन
बिदिब्ला आङो आंनिफ्राय जागायजेननो सानबाय ओ सा सानजा भारत नि रायजोफोरनि गेजेराव जों मोनसे आसामाबो मोन से रायजो जायनि मिथिंगायारि महरा जोबोद गोसो बोथावना
औ
नाथाय बेनि बागै आबहावा मिथिंगा महर आरो मिथिंगा धोना गुबुन रायजोनिख्रुइ बेसेबा बांसिन आरो समायनासिन
भारतनि गेजेराव मिथिंगा महरनि हायना आरो मिथिंगा दोनदों आबुं रायजो बुंब्ला आसामखौनो जों मख'नो हायो बिनिनो आसामा मिथिंगायारि दोन आरो मिथिंगा महरजों जोबोद समायना
औ
बेबायदिनो आसामनि समायना साहा बागान लोगोसेनो बुरलुं आरो गोबां बेरायथाव जायगा ओ नेसनेल पार्क फोर आरो गोबां हाजो हाला आसामा दावबायारिफोरनि गोसोखौ बोनो हायो
औ
ओ जों आसामनि हा दाथायनि सोमोन्दै सावराय थाङोबा आसामनि हानि दाथाया गोजौ गाहाय होनना बुंजायो आसामाव जेसेबां गेजेराव गोबां हाजो हाला फोर दं ओ बे रायजोनि गेजेरजों बुरलुंबुथुर दैमाया सिंखावना सानफ्रोमबो बोहैबाय थायो बोहैगासिनो दं बेनि अनगायैबो गोबां दैसाफोरा साहानि हिमालय हाजोनिफ्राय जोनोम लाना आसामनि गेजेरजों दैसाफोरा साहानि फ्राय बोहैबोना बुरलुंबुथुर दैमायाव गोग्लैहैयो होन हैनानै मिथिंगा महरखौ समायना खालामदों आसामनि हाखौ गुबैयै हाजो हायेन आरो दैमा दैसाजों बुंफबनाय जों बुंनो हायो आसामाव हायेनखौ लाफानानै ओ दैमा सेराव गोबां सोदोमस्रि सोमजिखांदों आसाम आसामनि मिथिंगा महरा थारैनो जोबोरैनो समायना हाजो हाला आसामाव जों थाखाखुलिफोरखौ नायोब्ला हाजो हायेन जौवेन गोबां रोखोमनि दङ बेबायदि बिदिनो हाजो ओनसोल हायेन ओनसोल ओनसोल आरो गोबां जायगायाव माखासे समायना दावबायारिफोरनि गोसोखौ बोनो हानाय गोबां गोसो बोथावना जायगाफोर दङ
औ
बेबायदिनो गोबां जारिमिनारि जायगाफोरबो आसामाव दङ मन्दिर आरो गोबां बेरायथावना जायगाफोर दङ बेफोरो आसामनि मिथिंगाया महरखौ समायना खालामदों बेबायदिनो आसामनि समायना नुथाय हाजो हायेनफोरा सोमखोर बिफां लाइफांजों बुंफबनाय
जोंनि रायजोआव गोबां बिफां लाइफांनि बिबार फिथाइफोरा समाय होनायनि अनगायैबो मानसि दाउ जुनार बायदिसिनाफोरनो आदार होनानै बे जोंनि आसामनि मिथिंगायारि महराहाय समायहोदों आसामनि बिखायाव थानाय माहारियारि हाग्रामाफोराव थानाय बिफां लाइफांनि अनगायैबो राजा लामा सेर सेर साल सिसु एकासिया इउकलिप्टास अर्जुन बेफोरबायदि बिफां लाइफांफोरा मैगाव महरखौ नायैनो समाय होदों आरोना आसा जों मिथिगौ आसामनि बारहावाया सिदोमा आसामनि बे हरा गेजेराव साहा आबादनि सार इ सारि फैलावया थायनो बखौबो मुहिनि थांनो हायो आरो बेबायदिनो साहा बागान गेजेर गेजेर साहा बिलाइ खानाय बिफां लाइ सायाव लाफा सायख' दाउ हवो आरो हा फिसाहौवा दाउ गाबनाय थारैनो रावजोंबो रुजु जानो हाया आसामनि नि मिथिंगा महरा जोबोद समायना बिदिनो जों बिदिन्थि होनो थाङोब्ला आसामनि कार्बि आंलं आरो दिमा हासाव सिथाव हाजोआरि मोननै जिल्ला बे जिल्लायावबो जोबोद समायना थारैनो बेवहाय हाजोफोरजों माखासे दैबाज्रुम दैमा दैसा बेफोर मिथिंगायारि महरजों जोबोर समायना बिनि अनगायैबो आसामनि नेसनेल पार्कफोर जेरै काजिरङा मानास बेफोरबो थारैनो इनायनो दावबायारिफोरनि गोसोखौ जोबोरैनो बोनो हायो बेनि अनगायैबो आसामनि जारिमिनारि थावनिफोर जेरै शिबसागर
औ
कामायख्या मन्दिर बेफोरबो आसामनि गोबां समायना मिथिंगायारि नुथायखौहाय दोहोनि खालामनानै लाखिदों जाय जायगाफोरा दावबायारिफोरनि गोसोखौ खौ बोहोनो हायो दा आं नोंथांनिफ्रायबो आसामनि मिथिंगा महरनि सोमोन्दै खोनासंनो लुबैबाय नों नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथाङा दा' बुंलांनाय बादि जोंनि आसामनि हा दाथाया बबेबा जायगायाव गोजौ बबेबा जायगायाव गाहाय अबेबा जायगायाव हायो बिदिनो आरो जेरै जोंनि आसामनि गोजौ होनो गोजौ जायगा होननानै बुङोब्ला मोननै जिल्लाखौ बुंनो हायो जेरै नोंथाङा बुंलांनाय बायदि कार्बि आंलं आरो दिमा हासाव बिसोर मोननैया गोजौ हाजोजों बुंफबनानै थानाय मोनसे समायना जिल्ला आरो बेयाव गोबां दै बाज्रुम दं जेरै बुंनानै थाङोब्ला बुंनो थाङोब्ला बे मुंदांखा आसामनिनो होनजायो आरो बियो बिलुगाट होननाय मोनसे दै बाज्रुम दं कारबिआलंआव
औ
आरो जेरै बिदिनो गोबां दं जेरै बेलुगाट लांबख' दं जेरै खांखि लांसो दं बे बाज्रुम खारबिआंलंआव होननानै बुङोब्लाथ' दा कारबिआलंआव गोबां दैबाज्रुमखौ जों गोदान गोदानै मिथिनो मोनबोबाय आरो दिमा हासावनि मोनसे मख'जाथाव हाजो जेरै पिक होननानै बुङोब्ला थुमजां पिक होननाय मोनसे जायगा दं बियो जोबोद मोजां समायना हाजो बार गुसु बारहावा मोजां हाजोआव हाजोनि समायनाखौ नायनो थांब्ला बेयाव थांब्लासो जोंनि आसामावबो बिदि जायगा मोजां आं दं होननानै मिथियो आरो आरो आसामनि मिथिंगा होननानै बुङोब्ला जेरै आसामावनो गोबां नेसनेल पार्क दं जेरै काजिरङा काजिरङाया खौ जों गंसे ओ गंगोनां थसे गंगोनां गान्दानि थाखाय जोबोर मुंदांखा आरो बेनि थाखायनो आसामा जों गान गं गोनां गान्दानि थाखायनो जोबोर मुंदांखा आरो काजिरङा माबाया औ जोङो बिफां लाइफां आरो जिब जुनारनि आसामनि मिथिंगानि बागै एसे बुंलांनो सानदो आसामा हाग्रा बंग्राजों रायजो आरो बे रायजोआव साल सिगुन सिसु खै खैरो आगर सोमब्लि गाम्बारि थालि बन बनसम सेखास्रि दामब्रु गोबां बेसेन गोसा बिफांनि नुथायजों बुंफबनाय आसामा समायना रमायना बिफां लाइफां बेफोरजों बुं ओम बे रायजोआव मैदेर बुहुम मुंदांखा थसेल' गंगोनां गान्दा होनलांनाय बादि आं दानि होनलांनाय बायदि दंखायो आरो मो मोसौ मै अमा मोसा लख्रा दाउ दाउनि गेजेराव दाउस्रि दाउथु सिला दावब' हांसोफोरखौ अखानायब्लानो गाबनाय बिरथिंनाय नुथायफोरखौ थारैनो आगोमा जोंनि आसामाव जेरै आसामनि मिथिंगा महरखौ नुब्ला गोसोआ जोबोद गोजोनो आरो जोंनि आसामाव गोबां मोजां मोजां जायगा दं बेफोरनि थाखायनो जोंनि आसामा मिथिंगा जोबोद मुंदांखा आरो गुबुन हादरफोरनि बादि आसामनि मिथिंगा महरखौ नायनो गोबां सुबुं फैयो आरो गोबां गोजान गोजान जायगानिफ्राय आसामाव माबादि जायगा मिथिंगाया माबादि बेफोरखौ नायनो थाखाय गोबां गोजान जायगा जेरै इउरपनिफ्राय फैयो जोंनि इण्डियानिफ्राय इण्डियानि सिङाव थानाय जेरै महाराष्ट्र बेफोरनि हादोर फोरनि मानसिफोराबोनो फैयो आसामनि बिखायाव गोबां थानसालिफोर थानायनि बेफोर थानसालियाव आर'ज गाबनानै आसामनि मानसिफो फोरा गोमो गोमोनै थानो गोसो जायो जेरै आसामनि मुंदांखा थानसालिनो बा कामाख्या आरो
औ
गो रायजो राजानि जायगा होननानै बुङोब्ला जेरै नोंथाङानो बुं नोंथाङा बुंलांनाय बादि शिबसागर जरहाट
औ
बायदिसिना दं जेरै जरहाटाव मोनसे मुंदांखा जाय लासिद बरफुकन होननाय दं आरो बेयो मुंदांखा आसामनि मोनसे रसिद औ नोंथाङा बुंलांनो हागोन ना आसामनि मिथिंगानि बागै एसेबाव
औ हागोन थारैनो जिहेथु जों सावरायखाबाय गोबांनो आसामा मिथिंगानि बायदि बिफां लाइफां हाजो हाला बेरायग्रा समायना जायगा दै बाज्रु ज्रपम मन्दिर जारिमिनारि जायगाफोरजों बुंफबनाय गंसे हादोर
औ
ओ बुंनो थाङोब्ला मिथिंगायारि महराव आसामा गोबां दोहोनि आसाम हादोरा बोसोरफ्रोमबो दावबायारिफोरनिफ्राय जोंनि नेसनेल पार्क बेफोरबायदि बेरायग्रा दावबाय खुलिफोरनिफ्राय गोबां रां आरजिनो हायो बेबायदिनो गुबुन गुबुन हादरनिफ्राय आसामाव आथिखाल दावबायनो फैनाया गोबां जानो हमदोंसै आसामनि मिथिंगा महरखौ नायनो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गोबां दावबायारि फैयो
औ
बेबायदिनो जों आसामनि मिथिंगा महरखौ समायनायैनो लाखिनोब्ला जों
औ
बेफोरखौ गेब्रेंआ लासे खहा खालामा लासे हाग्रामा फोजोबालासे जों मोजाङै लाखिनांगोन अब्लानो जोंनि आसामनि मिथिंगा महरा समायनायैनो थाबाय थागोन आरो जोबस्रांनाय नङा आसामनि हाजो हाला बिफां लाइफां दाउसिन दाउला जों गासैखौबो ओ रैखाथि होनाया जों साफ्रोमबोनि बिबान। बेबायदिनो जों आसामनि मिथिंगा महरखौ मोजाङै लाखिनो हागोन। आरो आसाम आसामाथ' साहा बागाननि थाखायबो दोहोनि हादर। साहा बागानाबो गोबां दावबायारिफोरनि गोसोखौ बोनो हायो। बेबायदिनो साहा बागाना आथिखाल
ओ माखासे साहा बागानखौहाय जों दावबायारि दावबायथिलि हिसाबैबो जौगाखांहोनायखौ नुनो मोनो। बेफोराव गोबां दावबायारिफोरनिफ्राय जों
ओ रांखान्थि बिथिङावबो मुलाम्फा जानो हायो। बेबाय बिदिनो जों आसामनि मिथिंगानि महरनि सोमोन्दै गोबां सावरायबाय दा दिनै जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथनिसै नामा?
औ दोनजागोन नोंथां